उम हेल'
खुलुमबाय नोंथां
औ खुलुमबाय नोंथां
जाहोना मामोन
औ नंगौ आं नोंथांखौ कल हरनायनि जाहोनानो जादों जों दा बा जोंनि बर'नि दोरोङारि बैसागुनि सायावनो एसे सावरायनो सानदोंमोन
औ नंगौ नोंथां
सावराय जागोनना नोंथा?
औ सावरायरि जागोन नोंथां
औ बिदिब्ला नोंथाङा जोंनि बर'नि दोरोङारि बैसागुनि सोमोन्दै इसे फोरमायग्रोनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां। ओ बर'नि जेनबा जोंनि बरनि मोसानाय बा बैसागु बैसागु बोथोराव मोसा मोसानाय नङा होमबा नोंथां बे मोसानायावहाय जोंना ओ बैसागो बैसागोआ माने जोङो मोननै बााहागोआव रायनाय जायो आरोना नोंथां ओ मोनसेया जाहैबाय मा ओ जोंना मोसौ बैसागु ओमफ्राय मोनसे बैसागु मोसौ बैसागुआ जाहैबाय जोंना मा ओ जों मोसौखौ बै दिनखालि जोङो ओ थुखैनाय जायो आरोना नोंथां बे आ जों मोच मोसौ बैसागु दिनखालि जोंना बेनि सानसे सिगाङावहाय मोसौ बैसागु फालिनो नि थाखाय जोङो नांगौ बेसाद मुवाखौ जोङो लाबोखानानै दोननाय जायो नोंथां ओ बे नांगौ मुवा बेसादानो जाहैबाय मा जोंना मोनसे ओ दखानदार बा गलानिफ्राय जोङो ओ दुरुं बायनानै लाबोयो बेनि उनावहाय जोङो ओ नआवनो खांनानै मोननाय जेरैहाय फिथाइ बायदि जेरैहाय फान न्थाव ओ लाव बिदिनो जोंना खुमब्रा थायो खुमब्रा बेनि उनावहाय हालदै ओ बिदिनो जोंनाहाय आरो हाग्रानि बुस्थुबो नांगौ जायो जेरैहाय हाग्रानि मोननाय ओ थाराय गाज्लि लि एबा दिग्लिलिति बेखौ जोङो नागिरनानै लानानै फैनाय जायो बेनि उनावहाय जोङो ओ अखानायै जोङो ओ मोसौ बैसागु दिनखालि जों फुङावनो गावनो साबसि सुखोन जाग्रानै ओ मोसौ बैसागुखौ जोङो ओ फालिनो थाखाय ओ‌ फुङावनो जोङो उथिनानै बेखौ‌ ओ आरुं जिरनो थाखा जोङो ओ औवा ससे दानसनानै लाबोनाय जायो बेनि उनावहाय जों बेखौ आरुं‌ जिराखां नायनि उनावहाय ओ बेहाय ओ थि खांनानै लाबोनाय बुस्थु। दङ बेखौ ओ जोङो हानानै लानाय जायो आरोना माला सुनो थाखाय नांगौ बे बिबांनि हानानै लानाय जायो बेनि उनावहाय जोङो आलदा बाहागो खावसे ओ ओरैनो दोननाय जायो आरोना हानानै मोसौखौ जाहा ओ सारस्रोनो थाखाय एबा जोङो‌‌ ओ ननि उखुम सायाव एबा लामा दथाजों ओ मोसौ गलियावहाय जों सारस्रोनो थाखाय बेखौ आलदा थरसे दोननाय जायो। बेनि उनावहाय जोङो
नआवनो मोननाय ओ खान्था बा सारायनि खिथुनिफ्राय ओ हांगारखौ जोङो एरखुनानै लानाय जायो लाइजौ लाइ बिलाइयाव एबा ओ बिदिनो मोनसे ओ बिदिनो बिलाइफोर लानानै बखनानै लानाय जायो हांगार खौ बेनि उनावहाय जोङो थाव गुबैजों लगायनानै लानाय जायो। बेनिफ्राय जोङो औवा थुख्राथाम एबा ओ सथाम। बेखौ जोङो दानसनानै ओ समान जगानि जों दानसना लानानै बेखौ जों खानो नानै लानाय जायो मोसौनियाव फोननो थाखाय। बे ओ थाव गुबैजों एबा हांगारजों फोननो थाखाय। बेनि उनावहाय जोङो ओ मोसौखौ लानानै थांनाय जायो। जायो न खाथिनि दैमा बा फुख्रियावहाय जोङो थुखैनो लानानै थांनाय जायो। बेनि उनावहाय जोङो ओ मोसौखौ थुखैनो थाखाय जोङो बिदिनो ओ नांगौ जानाय बिदिनो माला सुनाय एबा माला सुवालासिनो दोननायखौावसे से बाहागोनि फिथाइ सामथाइ हानाय बेखौ जोङो लानाय जायो बेनि उनावहाय जोङो मोसौखौ थुखैखांनायनि उनावहाय जों बेखौ सारस्रोनाय जायो बे सारस टाइमावहाय जोङो ओ- मोनसे गोदोनि आबै आबौ मोनाहाय ओ- गान एबा मेथाइ रोजाबनाय जायोमोन आरोोना नोंथां बेनि उनावहाय जों बे मेथाइआ जाहैबाय मा जों गोनि आब खोन मथेहाय ओ लाव फथाव जा जोंहानि न'रनि मोसौ मोसाया ओ बिदिनो ओ आन आनजाय बारायबाय था एबा ओ- बिदिनो जोलै जोलै बारायबाय था बिदि आ बुंनाय खोनानो मोन्दों आरोोना नोंथां आङो बे मोसौ थुखैनाय टाइमावहाय। बेनिफ्राय जोङो मोसौखौ थुखैखांनायनि उनावहाय ओ बे हांगार जोङो ए हाबनानै दोननाय थाव गुबैजों लगायनानै दोननाय बेखौ जोङो फुननाय जायो आरोना। बबा थुख्राजों खाथुमनाानानै जों जाहाथे जोङो बे फोननायनि जाहोनाबो जाहैबायमा जाहाथे जोङो बे दिनखालि मोस फिसौखौ हगारगोन नङा होमबा नोंथां सानसेनि थाखाय हगारनाय जायो। बेनि थाखाय जोङो ओ- बेखौ फनाय जायो जाहाथे ओ- हाग्रानि ओ- बिदिनो मोसा लेवफ्रा म फोसाफोरा जाहाथे मोसौखौ जाया बा अरा बिनि थाखाय फोननाय जायो ओ- बेनि उनावहाय जोङो ओ- मोसौखौ स हगारनाय जायो बेनिफ्राय बे हगार खांनायनि उनावहाय जोङो ओ- गोदोनानि ओ- गोसोआवनो गानहोनाय बोसोर सिगां एबा फुराना दुरुं बेखौ जों हास'नानै बेहाय दैमायावाह बेखौ जोङो खुलुमनानै एबा बावउनानै फैनाय जायो आरो ना नोंथां बेनिहाय मोसौखौ मोनायाव जोो जथा फैगोन बेनिफ्राय बे दुरुं गोदान बायनायजों जों बेखौ खानाय जायो। यो आरोना मोसैखौ एयावसाय बिब्दिनो ओ- ने सानखा जोंना ओ- मानसि बैसागु बे मानसिनि बैसागुाय जों मा फुङावनो ओ- दुगैस्रां लोबस्रांहाय बाथौ लगायनानै बेनि उ उनावहाय ओ- बाथौ साथि ओ- सावनानै बेनि उनावहाय जोङो न'खरनि गासिबो गेदेर गोलाव फो खौ खुलुमनाय एबा बोर लानाय एबा उन्दैफोरनो अननाय होनाय जायो आरो ना नोंथां ओ- बिदिनो नेक्स्ट दिनाखालि ओ- नेक्स्ट दिना खालि जोंना मोसानो थांनाय मोसानो थांनो एबा मागिनो थांनो बे दिनखालि जोंना बोराय बुरै गासैबो सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय ज' जाय ओ- जानानैहाय जोंना मोसानो थाङो बेनिफ्राय मोसानायावहाय जोंना ओ- गाननाय बर'नि गाननाय दड्रेस थायोना बेखौ गाननाय जायो गाननानैहाय मोसानो थांनाय जायो बिदिनो ओ- नोंथाङाबो एसे ओ- फो फोरमायनो हागोन नामा नोंसिोरनि ओनसोलावहाय माबायदिहाय बैसागु बोथोरखौ फालिनाय जायो
औ नंगौ जोंनि ओनसोलावबो बैसागु बोथोरखौ माबायदि फालिनाय जायो होनना बुङोब्ला नोंथाङा गिबियावनो फोरमायलांनाय बेनि लेखा लेखायैनो जोंनाबो सालिनाय जायो।
औ औ नंगौ नोंथां
बेखौ गिबियावनो मोसौ मोसौ बैसागु बिनि उनाव मानसिनि बैसागु थिग बेबायदिनो जोङो सिङ साना लासे फालियो नङा हबा बैसागुखौ थिग बेबायदिनो जोङो मोसौखौ बिथाङा सिगाङावनो बुंलांग्रोनाय बायदि बायदिसिना जायखोमखाायबा हाग्रानि बिला खाख्रि बिलाइफोरखौ बुथुमनानै जोङो मथ' ब थ जायोयो
औ मा
दुगैस्रां लोबस्रां न'खौ गोथार खालामनानै जोङो न'नि बाथौआवहाय आलारि बाथि लगायनाय जायो आरो थिग बेबायदिनो जेब्ला उन्दै खौ अननाय आरो गोदेरखौ खुलुमनाय बेफोरबायदि हाबाफारिया जोंना सोलियो मोनसे समाव जों गासैबो बैसागो मागिनो ज' ज' ओंखारलाङोन आरो नो
औ नंगौ
उम थिग बेबायदिनो बैसागि मागिनाय होननानै बुङोब्ला जोङो बयनिबो न'खराव ज' ज' खाम जथा सेरजा हारमनियाम बायदि बेफोरखौ लानानै जोङो मागि हैयो आरोना नोंथां बैसागुखौ
औ नंगौ नोंथां
नंगौ थिग बेबायदिनो जोंहा गोदोनि मुगायाव बांसिन खाम सिफुं सेरग्रा जथा लानानै ओंखारोमोन आरो नाथाय दानिया एसे सोलायनो हमदों बे गोनोखो मुगायाव जोंङो बायदिसिना दिजे बक्स बा बायदि दामग्रा लानानै मोसानायखौ नुनो मोनदों नङा होमबा नोंथां ओनसोलावबो थिग बेफोरबायदिनो बे जोंनि गोनोखोआरि आदबजों दिहुन जानाय डिजे बक्स बा बायदि दामग्रा देग्राफोरजों बैसागो बोथोराव मोसानायखौ नुयो नामा
औ औ थारैनो नंगौ सोलायदों जुगा।
बायदिनो जोङो बैसागु बोथोरखौ गाजा गोमजायै फालियो नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां थारैनो।
बेबायायदिनो जोंङो जोंनि बर' सुबुंफोरा आइजो माहारिफोरा बैसागु बोथोराव लोंनो थाखाय जौ बिदै माइब्रानि माथानि बेफोर बायदि संनानै दोननायखौ नुनो मोनो‌ आरो ना नोंथां।
औ औ नंगौ थारैनो।
बेबायदिनो जोङो ज' ज' बैसागो मागिनायाव बयनिबो न'खर न'खर जोंहा बे मायब्रानि माथानि जौ गोरान जौ गिसि बेफोरनि बिदैखौ दिहुननानै होनाय जायो आरोना।
औ औ नंगौ थारैनो।
औ नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेबायदिनो ओ जौखौ बाहायो नामा बैसागु बोथोराव?
औ औ थारैनो ओ जोंनि जायगायावबोहाय बिदिनो ओ माइब्रानि बा माथानि बि दिनो जुमाय संनानै दोननाय जायो ओ बिदिनो मास मोननै बा मास मोनथाम बिदिनो दान मोननै बा दान मोनथाम संनानै ओ दोनखानाय जायो आरोना थिनानै बैसागोनि थाखाय।
औ।
बेनि उनावहाय जोंना ओ जोबथा बैसागो सानखालि मा ओ बिदिनो बर'फोर फ्रा ओ जेरैहाय गामियाव ओ गंसे गामि गंसेैयैनो जोंना रायजो राजाफोरा गासै सैबो ज'यै लोगो नांनानै माने बोथिसे ओंखाम जानाय फालियो आरोना नोंथां।
औ नंगौ।
बे ओंखाम जानायखौनो जोंना ओ लावखार ओंखाम जानाय बुङो आरो ना। जोबथा सानावहाय जों बेखौ फालिनाय जायो।
बे लावखार ओंखाम जानायावनो जों जेरै बेदर ना गासैखौबो जायो नङा हमबा थिग बेबायदिनो जोंनि जौ बिदै जौ गोरान जौ गिसि बेफोरखौबो जोङो ज' ज' रंजा खुसियै लोंनाय जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ थारैनो नोंथां।
औ।
दानि जुगावथ' नोंथां ओ जोंनाहाय बैसागोनि बागैबो मा दानि ओ ओनसोलाव सोलिबाय थादों मा जोंना फांसन बा स्टेज प्रग्राम जोंना सोलियो आरोना नों नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलफोरावबो बिदि सोलियो नामा नोंथां?
औ नंगौ जों बैसागु बोथोराव जोंनि ओनसोलावबो बायदिसिना फांसन सोलियो नोंथां।
बे फांसनावहाय नोंसिना एबा स्टेज प्रग्रामावहाय नोंसना मा मा बिदिनो खेलाफोर बिदि नों ओ मोसानाय बादायलायनायफोर होयो ना होआ नोंथां?
औ बायदिसिना गोबां रोखोमनि खेला बा मोसानाय मुसुरनाय गान खननाय नाय बेफोरखौ होनाय जायो नोंथां दा नोंथां जोंना समाबो जाबाय।
औ औ नंगौ नोंथां ओ नोंथांनिफ्राय जे
गोजोननाय मोन्दों।
औ आंबो गोजोननाय मोन्दों नोंथां।
दे बिदिब्ला जोंनि राय्लायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नोंथां। दे।